हेलौ औ खोनागोन।
खोना औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां औ
नोंथांजों आं जोंनि बर'नि ओ जे आबाद गायनाय फुनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो लुबैदोंमोन ओ अ आब होनोब्ला जों ओ गुबैयै जोंहा माइ आबादखौनो बुजियो नंङा होमब्ला ओ माइ आबाद जों लोगोसे जोंहा गोबां उफेरा आबादफोर दंबावो नङा मैगं थाइगं बायदिसिना ओ गुबैयै जों माइ आबादनि सायाव सावरायग्रोनि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अ गोदो आरो दानि माने आथिखालनि आबाद माबायदि जेनेबा सोलायनाय बा गोदो माबायदि मावोमोन? आथिखालाव माबायदि मावो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दा जोंहा आबाद होननानै बुङो आबाद होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो माइ आबादखौनो मावबोगासिनो । बेखौ नोंथांङाबो मिथिखागौ औ दा जों माइ आबाद मावनो गोदोनि आरो दानि फाराग होनना बुङोब्ला जोंङो बेखौनो बुंनो हायोदि जोंना गोदोनि दिनाव मोसौ नां मोसौजों एवनाय जायोमोन नांगोल नांगोल नांगोल ओमफ्राय मै बेफोरबायदि बाहायना जोंङो माइबो आबादखौ मावबोदोंमोन औ नाथाय दानि दानि गोदान जुगाव दाना मेचिननि जुग जाबाय दा ट्रेक्टर बायदिसिना मेचिन माइ हाब्लाबो मेचिनजों हानाय जायो । दा जोंङो माइ आबादखौ माव-मावनोब्ला जोंङो गोदो गोदाय ओ मोसौजों मावबोदों । मोसौजों मावनाय समाव जोंङो नांगोलखौ जोनङो बाहायोमोन नांगोलखौ जोंङो बर'फोरा निजेयैनो आखाइजोंनो दानोमोन। आखाइजोंनो दानोमोन औ। बेनिफ्राय बेयाव नांगौ जानाय मोनसे लहा थायो जेरै नांगोलनि मोनसे लहा। बेखौ दुथाबनानै। जोङो नांगोलखौ।
औ औ बे लहाखौ लहाखौ मा होनो नोंथाङा मिथिगौ नामा? औ औ जायखौ जों फाल होनो नङा
औ अ। फाल औ। औ बेजों एवफुनाय जायोमोन ओमफ्राय बे बेखौ उम बेखौ एवनो थाखाय जोङो मोसौमानि बाहायनाय जायोमोन।
औ।
हालुवा मानै बेखौ बर'फोरा नआवनो सिखायनानै लायोमोन। ओमफ्राय बेयाव ओमफ्राय मै मैखौ मोसौनाव फाफ्लियाव होयोमोन नङा होमबा?
औ औ।
औ ओमफ्राय बेजों जोङो हाखौ एवफुनानै जोङो माइखौ खोथिया फोयोमोन आरो।
अ अ।
औ ओमफ्राय दानि जोगावथ ट्रेक्टर मेसिन जाबा दाना ट्रेक्टरजोंनो एवजोबो। ओमफ्राय ट्रेक्टर जोंनो एवनानै जोङो माइखौ गायो आरो। औ। दा नोंथाङा?
औ जोंनि ओनसोलावथ माइ गायनाय होनब्ला गोदोनि दिनाव माने बिदिनो मोसौजोंनो एवओमोन। ओ नखरसे ओ नखर होनोब्ला जों मोसौ हालुवा थाथारोमोन आरो। ओ मोसौ हालुवा जा गाइयानो जा माने मोसौआ थाखाथारोमोन ओ आथिखालावसो जों माने मोसौ फिनायखौ गारनायखौ नुनो मोनसै आरो खम जोबोरैनो खम जालांबाय ओ नुनो थांलिया माने हाल एवनायखौ आथिखालाव। गोदान मुगानि जों ट्रेक्टर फोरजोंसो बांसिन एवनायखौ नुनो मोनसै बेनि जाहोना जाहैबाय जों ओ हाल जों एवबा जोंहा गोबां से सम थाङो नङा होनब्ला दब्लायसे एवनो थाखाय जोंहा गोबां सम नांगौ जायो ओ बेखायनो जोंहा गोदान मुगानि ट्रेक्टरजों जेनेबा से मिनिटावनो गोबां ओ एवजायो नङा होनब्ला औ खम समनि गेजेरावनो आथिखालाव गोबां सोलायबाय आरो। माने बेबायदिनो ओ जोंनोबो दा नुनो मोनसै आरो ट्रे क्टरजोंसो बांसिन एवनायखौ ओ आरो नोंथांमोननिथिं ओ मा होनो माइ आबादनि अनगायै फेरा माबाफोर आबाद
औ औ मावो नोंथां औ। दा जोंहा औ औ दा जोंहा माइ आबाद जोबनाय लोगो लोगो लोगोनो जोंहा मेसें बोथोर बोथोर फैसिगोन दा जोङो माइ आबादखौ थिख खोखांनायनि उनाव जोङो बेसरनि आबाद मावो।
औ औ
बेसरजों लोगोसे जोङो दुनजिया फोरखौ मावनाय जायो दा बेसर बेसरखौ बोरै मावो आं बेखौ नोंथांनो खोन्थानोसै। दा बेसोरखौ औ। दा बेसरखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो टेक्टर गिदिरजों हा बुरजाबो जों टेक्टर गिदिरखौ बाहायो टेक्टर गेदिरजों जोङो फिनसे एवग्रोना लायो। बेनि उनाव फिनसे एवनायनि उनाव जोङो बेयाव बायनानै लाबोनाय बे हासार, जेनबा फटास सुपार ओमफ्राय इउरिया बे मोनथाम बुस्थुखौ जोङो बायना लाबोनानै बेखौ मिक्स खालामो आरामसे प्लास्टिक बनानै औ। बेखौ मिक्स खालामनानै जोङो बेखौ दाबोरबा माबा मोनसे लाग्रा जिनिसाव लानानै जोङो बे हायाव जि-जि औ औ बिनि जि जायगायाव जों बेसोरखौ फोगोन बेयाव एवखानानै दोननो हायाव एवखाव-एवखानानै दोननो हायाव जोङो बेखौ सार ना होयो बेखौ सारखांनायनि उनाव जोङो बेयाव, ओ बेसरखौ जोङो जो- बेसर जोलैखौ जों बेयाव फोनानै होयो ओमफ्राय जेब्ला बे बेसरा जोङो सान-साननै सानथामनि उनाव जेब्ला बे बेरखाङो बेरखांबाथाय जों बेयाव ओ बे बिलाइनि मुलि जोङो मोनसे होयो मोजां जानायनि, ओमफ्राय उनाव एसे इसि देरबावबाथाय जों बेयाव, माबा, एम्फौनि मुलि बायदिसिना जोङो मोजां जानायनि बायदिसि जों मुलिखौ जों होयो। ओमफ्राय देरथारबाथाय जोङो बेखौ फिथाइनि मुलि होयो। बिदिनो एम्फौनि मुलि, फिथाइनि मुलि फिथाइ मोजां जानायनि मुलि होसिगोन ओमफ्राय जेब्ला बियो रायो फुजानाय जायो अब्ला जोङो खाथिनि हाजिरा फोर हमना जोङो बेखौ फुयो। फुनानै बेखौ जोङो बे दुब्लि फोथारावनो जोङो दानि जुगावथ' मेसिन दंखायो नालाय मा बे टेकटरनि मि सिनखौ लाबोनानै जोङो बेखौ मारा होयो मारा खालामनानै जोङो बेखौ बस्थायाव सोनानै जोङो नआव लाबोयो। नआव लाबोनानै जोङो बेखौ ओ बस सासे बस्थानि थावजानायफोर दोनसिगोन ओमफ्राय माखासेखौ जोङो फाननानै जोङो रां आरजिनो हा आरजियो आरो
अ अ मा बुस ओ बेनिफ्रायथ जोंहा थाव गुबै दिहुनो ना ओ बेनि सोमोन्दै बे फोरमायनो हागोन नामा? माबायदि ओ ओ जेनेबा माबादि थाव गुबै दिहुनो
औ बे औ औ औ दा जोङो जोङो बांसिनानोथ जोङो बे बेसरखौ फानहरजोबोसो नालाय बेखौथ गिदिर गिदिर माबाफोराव लांनानै बिसोरो रिफाइन खालामहैयो। रिफाइनारि स्थिरफोराव लांनानै इसोरो रिफाइन खालाम हैयो दा जोङो नुनाय बादियै दा जोंनि जायगायाव जेनेबा जोङो बे जिखिनि जानो लाखियो बस्थासे बा बस्थानै खुरै जों जानो लाखिय सि बेखौ जोङो ओ खाथि खालायाव थानाय बै माइ मिल माइ मिलावनो बे मेसिनाबो थाखायो बेसोर फेदेरग्रा मेसिन बेयाव लांनानै जोङो फेरेदहैयो थारमाने बेयाव जोङो एसेसिन दै होनानै बे मेसिनाव सोनानै जोङो फेरेदनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो बेखौ बे दुंग्रा बा माबा मोनसे लाग्रा जिनिसाव सोनानै जोङो लाबोयो ओमफ्रायो बेखौनो जोङो ओंख्रि संनाय बायदिसिना संनायफोराव जों बाहायनो हायो आरो। औ बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो सान्दों दे बेखौ बेखौ बिदिनो फेरेदनानै लायस्लायस्लाय ओ जोङो बै बायनानै जानायखौ जोङो साबसिन होन्नानै बुङो आरो मानसिफोरा मानो होनब्ला बेयो फुल रिफाइन खालामनानै फान्नाय जायो दखानफोराव मोन्नाया। नाथाय बेयो जोङो बेखौ जोङो निजा ननिफ्राय बस्थायाव सोनानै मेसिनाव फेरेदहैनाया बियो दडाइरेक्ट जोङो लाबोनानै बेयो थारमाने हासारजों हासारजोंसो जोङो बेसरखौ फो गायनाय जायो नालाय बे हासारा एसे माबा थालांहोनाय बायदि आरो
अ अ औ गोदोनि समावथ जोंहा हासार बायदिसिना होआमोन्ना। मोन्नाय मुलि हासार होनोब्ला जोंहा गोबोर हासारलसो ओ नङा होमबा ओं बे समाव जोंहा माने जेबो केमिकेल बा ओ गिनो गोनां जेबो गैयामोन। आथिखालाव जों अ रासायना बे माने गोबां मुलि बायदिसिना होनो थाखाय ओ माने मा होनो बेखौ गुबुयै थाव मोजां मोन्नो थांलिया आरो नङा होनब्ला। जोंनि नखराव फोनाया उम। गोबां मुलि होनाय जा जायो बे नालाय ओ बेनिफ्राय ओ उफेरा खेथि जेनेबा उफेरा आबाद होनबावोबा जोंहा मैगं थाइगं खौ गोदोनि समाव बायनानै जायामोन नङा होमब्ला ओ नांगौबाय बिदिनो नआवनो ओ जा हा एसे जेनेबा एसे उफेरा मावनो हानाय हा दं लांदां जायगा बेफोराव जोंहा मैगं थाइगंफोरखौ ओ गायनानै लायोमोन नङा होनबा नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि दासिमबो माने उफेरा खेथि बावफेरा आबाद मैगं थाइगं मावनाय नुनो मोनो नामा?
औ नुयो नोंथां दा जोंनि जायगायावथ जोंना मेसें लानानै मेसेंनि खेथि दैज्लांनि खेथिजों दङ नङा होमबा दा जोङो दैज्लाङाव जोङो हमना ला जोगोनार मोनो जोगोनारफोराबो खे बानायो गुवार गुवार जायगा ओमफ्राय खुमब्रा बायदिसिना जोरै बहल बेफोरबायदि जोङो मा गायनो हायो बेनि अनगायै जोङो मेसें दैज्लांनि उनाव जों मेसेङावबो जोङो आबाद मावनो हायो जेरै बान्दा कबि अलकबिनि गोबां जोङो गुवार गुवार जायगा लानानै जोङो बिगासेफोरबाबो जोङो बान्दा कबि बो जों मावनो हायो बान्दाकबि अलखबि बेफोरखौ मावनानै जोङो गोबां आरां आरजिनो हायो आरो
औ औ औ औ ओ जोंनियावबो बेबायदिनो मावो नाथाय जोंनियावहाय दैनि आंखालावहा एसे खम मावनाय नुनो मोनसै आरो
औ औ
बिदिब्ला दा जोंहा समा जाबाय ओ साबायखर थाबाय नोंथां ओ बेखिनि आं जेनेबा मोनथियै माबा खोथाफोरखौ मोनथिहोनायनि थाखाय दे बिदिब्ला ।
औ औ गोजोननाय थायो ।